हेल'
हेल' औ नोंथां खोनादों ना? हेल'
औ औ खोनादों नोंथां।
औ खोनादों ओ बे समाव आङो नोंथांजों बर'फोरनि ओंख्रिनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन माबाफोर असुबिदा जागोन नामा नोंथां?
सावरायनो हागोन दे अब्ला नोंथाङानो फोरमायग्रोदो
औ जागोन दे ओ बर'फोरनि ओंख्रै होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गुबैयै अनलाखौनो मोनथियो नङा होमब्ला नोंथां
औ औ नोंगौ।
अनला जेरै ओ मा होनो थाइगिर अनला
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां नोंथाङा बुंबाय थानो हागोन।
औ थाइगिर अनला आरो मेवाय मेवाइजों ना बा बेदरफोर होदेरनानै सङो नङा होमबा नोंथां।
औ - औ नोंगौ नोंथां।
औ ओ
अब्ला नोंथाङा ओ अब्ला बो जे बर'नि अनला ओंख्रि होनदोंना? जोङो बेखौहाय जे ओरैनो नो माबायदि सङो बिनि संनाय आदबखौ नोंथाङा फोरमायथिनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। औ जोङो अनला ओंख्रिखौ गिबियावनो मा ओम होनो माइरं सोमनानै लाग्रोयो। औ बेनि उनाव जोङो ओ दैयाव
औ।
दैखौ फुदुंनानै जोङो अनलाखौ होनाय जायो।
औ नोंगो।
खोनादों ना नोंथां? हेल'।
औ - औ खोनादों नोंथां औ। ओ जोङो मेवाइजों अनला सङोब्ला गिबियावनो दैखो फुदुंनानै लाग्रोयो। मेवाइखौ इसे एवनानै खारैबो होयो नङा होमबा नोंथां? औ-औ होयो ओ खारै होनानै जोङो दैखौ होनानै ग्लब-ग्लब फुदुंनानै लायो बिनि उनाव मा खालामो बै माइरं सोमनानै दोननायखौ बोखांनानै बा ओ थिन मिनिट पास मिनिटसो दोननानै जोङो बेखौ मा खालामो इसे गोरान खालामनानै थोबसियाव देयो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
औ बेखौ देनानै जोङो गुन्दै खालामनानै गुन्दै खालामखांनायनि उनाव जों बेखौ बै गोदौबाय थानाय दैयाव होस'ननानै होयो।
औ - औ।
औ खायसेया मा होनो बे अनला ओंख्रि खौ मा खालामो थावजों सङो।
औ।
थावजोंबो सङो खायसे मा खालामो खारैजों सङो।
औ।
बे होनाय समावनो मा खारैखौ होनानै लायो।
औ - औ।
औ ओमफाय बेदरफोर बा नाफोर होयोब्ला जोङो बिनि सिगांनो एवखांग्रोनानै लायो।
औ।
औफ्राय मोननोसै टाइमाव बै अनलाखौ होखांनायनि उनाव दसे थानायनि उनावनो जोङो बे बेदर बा नाखौ गारसननानै होनाय जायो। नङा होमबा नोंथां औ। दा बिदिनो दसे उनाव बेखौ खांनानै दोननाय जायो आरो।
औ औ।
औ।
अनला ओंख्रि जे बर'फोरा अनला ओंख्रि जायो नङा होमबा बे अनला ओंख्रिनि अनगायैबो ओ बर'फोरनि माखासे ओंख्रि दंबावो बर'फोरना दा
औ
ओ नोंथांमोननिथिं ओरैनो अनला ओंख्रिनि अन मा मा ओंख्रिफोरखौहाय संनानै जाबावो?
बेनि अनगायै मुला, लाइ, लाफा
औ
मैखारि बेफोरबायदि संनानै जायो आरो नोंथां।
औ औ
उम नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथांमोननिथिं माबायदि जायो? सङो बेफोरखौ।
औ औ हागोन नोंथां ओ जोंनिथिं थिंबो अनला ओंख्रि होनबाथाय ओ बयबो मानि बे बर'नि मोनसे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय नङा होमबा अनला ओंख्रिया
औ
गोबां रोखोम संनानै जायोबा अनला जानो थाखाय जों सोरबाबाया जेनेबा मेवाइफोरजों संनानै जायो आरो बिदिनो मेवाइजों लोगोसे जोङो दाउफोरजोंबो संनानै जायो। दाउनि अनगायैबो जोङो अमा बेदरफोरजोंबो सङो बेबायदि बिदिनो मालाबा आरो ना बिबायदिनो जोंबा बेदर गैयाबाबो माखासे जोङो गोदो मुला गुन्द्रु खालामनानै दोनो जबा आलुफोरजों संनानै जायो जोङो अनला ओंख्रिखौ दा जोंहा अनला ओंख्रि संनोब्ला गिबियावनो जोंहा माइरं नांखागौ नङा होमबा
औ नंगौ।
दा जोङो नांगौखिनि माइरंखौ लागोन ओमफ्रायो बेखौहाय जोङो माइरंखौ जों गुरै जाहोनो थाखाय ओमफ्राय दसे दैयाव सोमनानै दोननाय जायो दा जोंहा जेब्ला संनानै बिदिनो एक घन्टा बा आधा घन्टा बिदिनो माइरंखौ सोमनानै दोनगोन ओमफ्राय जेब्ला माइरङा सोमनाया जायो अब्लाथाय जों बेखौहाय दैनिफ्राय सुखांनानै जों खेर खाफोरावहाय जोङो दोन खानाय फेरखाफोराव बा खादाफोराव जोङो माइरंखौ सुनानै दै सर' होगोन आरो ना ओमफ्राय दै सर'नाया जाबाथाय मानिे दैया गैया जाबाथाय बै माइरंआहाय गेस फोरा जोब्बा जोङो बेखौहाय उवाल फोरावहाय देनाय जायो आरो आथिखाल खायफा खायफा माने उवालनि अनगायै ग्रेन्दार फोरावहाय देयो आरो अनलाखौ दा जोंङ अनला देनायावहाय खायफाया ओरैनो माइरंखौ देयो माइरं गोजा आरो सोरबा सोरबाया माने अनला देनायाव बानलुफोर ओमफ्राय बिदिनो सामब्राम गुफुर फुल बेफोरबायदिखौ फोनानै देनाय जायो आरो दा जोङो बे अनलाया जेब्ला देनाया जोंना मोजाङै गेब्लेयो दुन्दैया जेब्ला मोजाङै दुखु दुखु जायो अब्लाथाय जोङो जेब्ला बेखौ दाउफोरजों जागोन बा मेवाइफोरजों जागोन होमबाथाय जोङो दाउ आरो बा मेवाइ बा जेखुनु बेदर ना जेजोंनोखि जाया मानो जोंदि एवनानै लाग्रोयो गिबियावनो एसे मोजाङै जों एवनानै लाबोखायो माने मोनहांजासिम ओमफ्राय एवनानै लाखांनाय जोङो बेखौहाय ओ संख्रि बानलु गासै गासिबो होजोबखाबाय नालाय मस्ला मस्लि नांगौखौ होजोबबाय ओमफ्राय एवनाया जाबाथाय जोंना बेवहाय दै नांगौखिनि दैखौ होबाय आरोना ओमफ्राय दैखौ होनानै जों मोजां खोबनानै दोननानै बेखौ गोदौहोबाय ओमफ्राय गोदौहोनानै जेब्ला दैया गरम जानानै ग्लाब ग्लाब गोदौवो आरो ना अनलानिया अनला ओंख्रि सं जों बेदर एवनानै दै होदोंमोन बेयो जेब्ला ग्लाब ग्लाब गोदौवो अब्ला जों बै देनानै लानाय मस्ला मस्लिखौ खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ बेखौहाय जोङो बे गोदौनाय जायगायावहाय माने गोदौनायावहाय ओ जे जों जाराव जेराव संदों बेहाय गोदौबाथाय जों बे गोदौनाय गोदौनाय जायगायाव जों अनला गुन्दैखौहाय फ्रि फ्रि फ्रि फ्रि सारनानै होयो आरो ना फ्राय बिदिनो फ्रि फ्रि एसे एसे साननानै होनानै खोरस्लिजोंहाय एरग्लुङो जोङो एर ओं एसे एगलिङो एग्लुङो ओमफ्राय बिदिनो एसे एसे होबाय थायो ओमफ्राय जेब्ला बियो होनाया जोंनो नांगौ खिनि जायो होमबाथाय जोङो नायनानै सिनायो नालाय आमथा जादोंना एसे लाव लाव जादों बिदि नांगौखिनिखौ जोङो अनला गुन्दैखौ होयो आरो ओमफ्राय होनानै जोङो ओ बेनि उनावहाय जों खारै होयो आरो जोंहा खारै अनला ओंख्रि होनबाथाय जों खारै हो खारै नङा होनबा ओमफ्राय खारैखौबो जोङो नांगौ खि खिनि नायनानै ओ मालाबा खोस्लिसे बा बि खाव लाब से होना नै बिदिनो नांगौखिनि होनानै आमफ्राय होनानैनो
ओम
ओम फाय जोंना जेब्ला खारै होगोन अब्लाथाय जोंना अनला ओंख्रिया मोननायानो जाखायो नालाय बिदिनो संख्रिफोर नायनानै बेवहाय गंगार दुन्दियाफोर बा
खोनाया
होनानै
औ खोनादोंना नोंथां खोनादोंना नोंथां हेलौ खोनादोंना नोंथां